औ नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों नोंथां औ । आं बेस्थ नंथवा दे नोंथां
अ रायलायनो हागोन ना होमबा?
रायलायनो हागोन दे नोंथां ।
औ ओ दिनै आंङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलाय नो सानदों आरो।
औ दे टपिकखौ बुंनाय मा टपिकस आव?
बेनो जाबाय ओ फिथाइ-सामथायाइनि सायाव फिथाइ दा औ दा ओ फिथाइ फिथाइ-सामथायखौ जोंङो ओ मा बोरै मोननाय जायो बेखौ बेनि बागै नोंङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों थाङा?
औ ओ जागोन आं एसे फोरमायना होनि दे फिथाइ-सामथायाइ होनना बुङोब्ला ओ फिथाइ-सामथाया मोननै बोथोर बा सिजन लाना सिजन बोथोर लाना बोथोर जायो दा जोंङो जिहेथु जों दा दैज्लां बोथोर गरम बोथोर नालाय दा जोंङो दैज्लां बोथोराव जोंङो बांसिनानो जोंङो ओ जोंनि ओनसोलनि थाइजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइ ओमफ्राय लिसि बेनिफ्राय लिटुकु ओ जोङो दा आनारस बेफोरबायदि फिथाइखौ जोङो गोबां मोनो आरो। दा जोंनियाव बुंनो थाङोब्ला बांसिन जोङो ओ थाइजौफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो खान थाल दा जोङो खान्थालखो जोङो जानानै मोजां नाङो। जिहेथु खान्थाला खान्थालखो जायोबा जोङो एसे मोदोमखौ गुदुं मोनो होनना बुङो। औ दा ओ खान्थाला एसे गोदै जायो दा खान थाल होनना बुंङोब्ला जों खान्थाला मोननै रोखोम थायो मोनसेया फोमोननानै जाग्रा आरो गुबुन मोनसेया जाबाय गोथांङैनो जाग्रा। औ औ दा जोङो ओ खान्थालखो आरो जोङो ओंख्रिबो जानो हायो। ओ खान्थाल एसे गोरलैखौ गोरलैखौ जोङो खायफोरखो जों ओंख्रि जानो हायो बायदिसिना आलुफोरदो फानानै भाजा संनानै जों जानो हायो खान्थाल
औ औ खान्थालखौ ओरैनो बोरै ओ बोरैहाय संनानै जानो हायो ओरैनो।
दा जोङो ओ खान्थाल खोना बै गोललै खोदै इसे गोरलैखौ बोरायखो नङा ओ गोरलै खौ ओ जोङो बिखो माबानानै ओ दानखावनानै बिनि खखाय बे खखायफोरखो जोङो जोङो लानानै इनिफ्राय जोङो खबायफोरखो इसे फिसा फिसा हाबाय। खखा थायोना खान्थाला जिहेतु ख थायो बे खखाफोरखो जोङो एसे फिसा फिसा हानानै आलुफोरखोबो जों एसे फिसा फिसा हानानै ओ लगायनानै जोङो आरामनो जोङो ओ ओंख्रि संना भाजा संनानै जों जानो हायो दा भाजाफोरफोरखो जेरै सङो आलु फोरखो जों जेरै सङो बेफोरबायदिनो खान्थालखो होफानानै जों संना जानो हायो आरो। दा बेवहाय जों खायसे खायसे खान्थाल दोङो खायसे दाबुफोराबो एसे माबा जायो ना मालाय गिदिर दाबुफोरखोबो जोङो होफानानै जानो हायो आरो। औ दा बेखो जों ओंख्रि जायोबा जों गोथाव मोनो आरो। औ दा बिनिफाय जोंओ
नौ
औ।
जोङो आरो बेनि अनगायै मा मा ओ ओंख्रिबो संना जा जानो हायो। जेनेबा ओ जेरै खान्थाल बेगर नङा होमबा। खान्थाल बेगरखौबोथ' जों जानो हायोना औ खान्थाल बेगर खौ जों मा माजों जानो हायो ओरैनो
औ दा बे जाबाय जोङो मोनखांनायनि उनाव जेब्ला खान्थाला गोमोन जायो। खान्थाल गोमोन जानानै जोङो बिनि खखाखो जों जायो। जानायनि उनाव बेनि खान्थाल बेगर ओंखारो दा बे बेगरखो जोङो बरियानो सान्दुआव फोरानना दोनोब्ला गोरान जानानै जोङो बिनि बिगुरफोरखो आराम बा सेखाफोरजों जों जिरनो हायो। दा जिरना बे खान थाल बेगरखो जोङो ओ जायखिजाया जोङो थास' आथिं ओंख्रिजों जों संना जानो हायो। ओमफ्राय जों खायसे दालि फोराव होनानै दालि ओंख्रि होनानै जोङो बे खान्थाल बेरखो दालि ओंख्रियाव होदेरनानै जों संनानै जानो हायो आरो दा बिनिफ्राय खिन्थु मोनसे बाथ्रा जोङो जेब्ला खान्थाल बेगर होयोन खान्थाल बेगरा जाबाय मोनसे गरम गरम मा होनो बुस्थु। दा बेखायनो बियो ओंख्रिफोरखौ थाब सेवहयो आरो दा जोङो बांद्राय गोबाव, दोननो हाया दा हमना ला दालि गोजाबा ओंख्रिया बेसेबां गोबाव थायो। बेनिख्रय जुदि नों खान्थाल बेगर होयोबा एसे म होनो थाब सेवसिन आरो औ। दा जोङो हमानाला खान्थाल बेगरदो ओ मा होनो थास' आथिंदो ना गोरान दोनानै जों संना जाहोबा जोबोर गोथाव मोनो ।बेनिफ्राय आरो जोङो खान्थालखौ जोंङो खान्थालखौ जों आरो खायसे ओ मा होनो सावनानै सावनानैनानै बा रुनानै ओ जोङो सावनानै बेखौो बाथोनबो बानायना जानो हायो आरो।
औ।
देनानै जोङो बाथोन बाथोन बानायना जानो हायो आरो।
औ औ। होनबा खान्थाल खान्थालखौ जोङो गुबुन गुबुन औ खान औ। ओंख्रिबो जानो हाबाय आरो फिथाइखौबो जानो हाबाय नङा होमबा? औ औ। खान्था ओरैनो दा खान औ औ दे बुंनायसै।
ओमफ्राय दा खाइ खायसे खान्थाल दोङ जायखौ जों गोथां जायो आरो। बेनिफ्राय गोथां जानाय खान्थाला एसे एसे मा होनो उनाव जासिनो आरो जायखौ जोङो कासा खावरा होनना बुङो। हारसाफोरा कासा हावरा होनना बुङो दा बेखौ जोङो। पार्स्टआव जों गोफोनफोरखौ जाखांनायनि उाव बे गोथांखो जानो हायो आरो दा गोथाङा एसे लेट जायो मोजां जानो जानाया जुदि गोथाव नांगौब्ला गोथां गोथांखौ एसे लेटलि जानो गोनां जायो ओमफ्राय गोथांफोरा मा होनो एसे गिदिर गिदिरसिन जायो आरो खान्थाला।
औ औ।
औ जोङो गिदिर गिदिर नुनो मोनो फ्रायानो औ। बे जाबाय खाथाल फिथाइ ओफ्राय फारसेथिं जोङो थाइजौनि बाथ्रा बुंनो हायो ।दा थाइजौफोराबो अनेक रोखोमनि दोङो खायसेखौ जोङो खाम थाइजौ होनना बुङो जाय जानो गोदै माने गोथांबाबो गोदैखा आरो ओंखाम थाइजौ ओमफ्राय मोनबाबो गोदै जाखाबाय ओमफ्राय फारसेथिं आरो थाइजौ गो गोखै थायो जायफोर गोखै थायो बा बिदिनो मायबा बोरमा थाइजौ ओमफ्राय माबा सिकल थाइजौ बेफोरबायदिनो थाइजौआ गोबां रोखोमनि दङ आरो। ओमफ्राय दा थाइजौ थाइजौखौ जोङो गोथाङावबो जों हानानै खाजि खालामना जानो हायो। बेनिफ्राय मोनबाबो जों जानाय हायो बेमफ्राय थाइजौनि जिथु थाइजौ गोमोननि बिखब बे बिखब थायोना थाइजौ बे बेगर बिखब। बे बिखबखौ जोङो मा खालामनो हायो थाइजौ गोमोननि बिखबफोरखो जोङो उखुम फोराव गारना दोननानै बेनिफ्राय जोङो बे बिखबा जुदि गोरा जायोबा जों मास मोनथाम मास मोनब्रैसोनियाव जुदि गोरा रानखांनायनि उनाव जों बे बिखमनि सिङाव थानाय मोनसे गो गोफार मोनजायोना बेखौ जोङो जानो मोजां जायो आरो गोरान जाबाथाय। बेयो जानो मोजां जायो आरो बेखौ गोदो जोङो उन्दै उदैयाव जोङो बेखौ बेफोरबायदि खालामोमोन आरो। थाइजौ फिथाइफोरखौ जाखांनानै बि खबफोरखौ जोङो खुसुन नारानि
औ
खोनथायोमोन ।
औ औ। हेलौ हेलौ। खोनादोंना नोंथा? हेलौ।
औ औ खोनादों आं दासो खोनादों औ खोनादों आं
औ दा बेफोर जोङो लिस्ट सिखायो नङा होमबा दा बेफोर जि- तु लिसिफोरखौ जोङो जुस बानायनानै लोंनाय जायो बा थाइजौनिखौबो जोङो जुस बानायनानै जों लोंनाय जायो दा नोगोर ओनसोलफोराव बांसिन सोलियो आरो बे जुस बानायना लोंनाय- फोरा बिदिनो थाइजौ रोसि बा लिसु रोसि बेफोरबायदिखौ जोङो नोगोर ओनसोलफोराव बांसिन लोंनायखौ नुनो मोनो आरो दा जोंनिया गामि ओनसोलफोराव आरो डाइरेक्ट थाइजौ फिथाइखौनो जाखायो आरो जोंहा बिदि बांद्राय जिथु जुइस बानायनानो जोंनाव मेचिन गैयाबा मा होनो ग्रेन्डार गैया बेखायनो जों डाइरेक्ट थाइजौखौनो जाखायो आरो दा बिनिफ्राय आरो जोंहा लि-
उम आरो थाइजौ-थाइजौ थाइजौखौ जोङो मा मा महराव जोङो जानो मोन जानो हायो आरोबाव?
अ दा जोङो थाइजौखौ थाइजौ गोरलैफोरखौ जोङो माला-माब्लाबा बार हुंखाबखायोबा थाइजौ गोरलैफोरा जिहेथु थाइजौआथ' दैज्लांआवसो जाखायो नालाय बार अखा मोनो दा बेखायनो बारफोर फैयोब्ला खायसे थाइजौआ मोनिनि सिगां गोरलैफोरा एसे गोरलै-गोरलैफोरा सिरियो दा बे थाइजौ सिरिनायफोरखौ जोङो ओ मा होनो बरियानो मोजांनो सुस्रानानै हानानै दसे फोराननानै जों बेखौ अ मा होनो आसार बानायनो हायो आरो
औ औ
बेखौ जोङो आसार बानायनानै जों बिनिफ्राय गोबां अ रां खारो रां खामायनो हायो आसार बानायना फानबा जों गोबां रां मोनो आरो दा बेखौ जोङो आसार बानायनो हायो आरो
औ आसारखौ जों औ आसारखौ जों बोरै बानायनो हायो?
आसारखौ जों बोरै बानायो होनना बुङोब्लाथ' जों बेखौ बुंनांगोन दा थाइजौखौ आरामनो जोङो हानानै लाबाय फिसा-फिसानो जोङो हा- हा खुथिनानै लाबाय बेनि उनाव बेखौ जोङो दसे फोरानदबबाय बा दसे फोरानदबनानै जोङो बेखौ मा होनो ओ फोराननानै जोङो बेखौ मोजां ओ
थाव बा बायदिसिना गोथाव जानो थाखाय संख्रि थाव बायदिसिना मस्ला फोर होनानै जोङो बेखौ भैयामाव सोनानै जोङो सान्दुङाव फोरानबाय थानांगौ आरो दा बेफोरबायदि फोरानबाय थायबानो जों उनाव बेयो मोनसे आसार जाहोयो आरो औ औ दा बे बेफोरबायदिनो जोङो थाइजौखौल' नङा जोङो बायदिसिना हमना ला जों दा दैज्लां बोथोराव जोङो अ नारेंबो मोननाय जायो नारें लेबु दा बे नारें लेबुनिबो जोङो आसार बानायनो हायो नारें लेबुखौ बिदिनो आसार खालामनानै जों जानो हायो
औ औ
दा जों आरो नारेंआाथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां नालाय दा दैज्लां बोथोराव गोबां गरम जायो दा गरम जायोब्ला जों जेसे सेबांनो गरम जायो एसेबांनो जों दै लोंनांगौ जा जेसेबां हायो जों दै लोंनांगौ जिहेथु गोलोम दैजों ओंखारलांजोबो नालाय दैया दा बेखायनो जोङो गोबां बिबांनि दै लोंनांगोन दा दै लोंनायनि नामाव जुदि जों दै लोंबाय थाबाबो मोजां नंद्राया दा बेखायनो जोङो खायसे नारेंफोरखौ लानानै नारेंफोरखौ सेबनानै संख्रि एसे होनानै बा सिनि एसे होनानै जुदि जों बेखौ रोसि महराव लोङोब्ला देहाया मोजां मोनो थाजिम मोनो आरो जाहाथे जोङो दै लों दैखो जुदि दै- दै गोजा लोङालासिनो नारें रोसिदो लोंफानाया दैखो मोजां जायो आरो
औ - औ
दाथ' होमबा ओ नोंथांजों गोबां सावरायबाय नङा होमबा नों थां
औ - औ
दा बिदिनो गोबां लिसि मा होनो लिथुखु फिथाइफोरबो दङ औ जायखौ जों जानो गोखै मोनो नङा होमबा औ दे होमबा नोंथां न' गोबां सावरायबाय
औ दे गोजोन्थों